औ औ खोनादों। मा खालामदों दा नोंथाङा? अ उम उम नोंथांजोंहाय दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ आं दा नोंथांजोंहाय ओ माखासे जोंनि लाइफां एबा बिफां हारिनि माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों आरो नङा होमबा नोंथां? ओ जाय जोङो बिफां होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे गेदेर गेदेर जाया। ओ दालाय दासाय एबा गोजौ जायो बेफोरखौनो जोङो बिफां होनो जेरै खान्थाल बिफ फां बेसोर गोजौ गोजौ गेदेर गेदेर जायो नङा होमबा बिसोरो बिफाङाव गोग्लैयो आरो। खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां बेफोरो दा लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंहा जाइया मा एसे गाहाय जायफ्रा जायफ्रा जायो आरो मा ओ बाराद्राय गेदेर गेदेर गोजौ गोजौ जाया आरो बेखौ मा लाइफां होनोलाय फांफोराव जोहा मा माया गोग्लैयो होननानै बुङोब्ला जों मिनथिखायोना जेरैहाय खुसेरफोराबो गोग्लैयो थालेर बिलाइ बिफां लाइफां बेबो आरोबाव माखासे जेरै माइ हारि साहा बिलाइ बेफोरो जोंना लाइफाङाव गोग्लैयो आरो। दा जोंनि गोदो गोदायनि ओ माखासे ओ समाजावहाय बर'फोर बा गुबुन हारिफोराबो मा खालामोमोन जेरैहाय माखासे लोमजानाय साजानाय फिसा फिसौ उदै सानाय बेफोरबायदि माखासे बेराम जायोब्ला जोंहा बै बिफांनि बिलाइ बेन्दों बेनला रोदा रुदु बेफोरखौनो मा मुलि महरै बाहायोमोन आरो। नाथाय बियो ओ अराय समनि फाहामथाय नङा बे दसे समनि सागानाय बा फाहामथाय होनायनि थाखायल' आरो बेजों जोंहा मा ओ सोखानायखौ मोननो हाया आरो जोङो दसे समनि थाखाय सागानाय बेफोरखौ मोननो हायो। डक्टरनि खाथिसिम थांजासिमावनो जोङो माब्लाबा समाव बाराद्राय सानाय मोनो नङा होमबा? बेफोराव बाहायोमोन आरो आरो माखासेफोरखौथ' जोङो ओ बेफोरो लाइफां हारिनिफ्रायनो जोङो बाहायखायोमोन। जेरै जोङो मिनथिनो हायो गगा मोननाय गुजुनाय समाव जोंहा मा थुलुंसि थुलुंसि आरो बै जों खांसिया होनो जायखौ खांसिनसाबो होनो। बेफोरखौहाय जोङो सिफ्लेनानै बेयाव बेरे मेदै एसे होलाय लायनानै जोङो बेखौहाय सिफ्लेनानै बिनि बिदैखौ लोङोब्ला जोंहा बै माखासे गुजुनाय गगा मोननाय बेफोरखौ गायो होननानै बुङो आरो बा गायो। आरो दाबो जोङो बेखौ बाहायनायखौ मोनो बानद्राय गुजुनायफोरा हामा हामा जायोब्ला नङा होमबा? बहाय माखासे बेरे मोदैबो होनांगोन आरो एसे एसे ओमफ्राय बे बिनि बिलाइफोरखौ मोजाङै सिफ्लेनानैहाय जि बिदै ओंखारो बे बिदै खौहाय लोंनो नांगौ आरो आरो माखासे जोंहाथ' ओ हासु मुथ्रा बेराम बेबो दङ नङा होमबा दा बेफोरखौ बांसिन गथ'फोरनाव नुनो थाङो नङा ओमबा बिसिनायाव हासु नाय बेफोरबायदि माखासे हासुुमुथ्रा बेरामफोरखौ गाहोनो थाखाय जोंहा माखौ माखौ बाहायोमोन होनबा फाथै गाजा आरो बेखौ जोङो बाहायनाय जायो बेनि ओ बेखौबो बिनि बिलाइखौ देग्लिनानै बिनि बिदैखौहाय लोंनांगौ आरो जेरै बिनि बिलाइआ एसे गुवारहां जायो न‌ ओमफ्राय एसे दुलुर हां साइसनिबो जायो आरो बेयो ओमफ्राय बिनि साबलाइखौबो बियो बेबो लाइफाङावनो गोग्लैयो ओमफ्राय बियो गोथां गाबनि जायो आरो दा बेफोर बेरामफोरखौ होखारनो थाखाय बे माखासे ओ हाग्रा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बे लाइफांफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। आरोबाव जोंहा माखासे जेरै उदै सानाय बेरामफोर जायो नङा ओमबा जोंनि उदै सिङावथ' गोबां बेरामफोर जायो आरो। बेरामफोरखौ गा गाहोनायावहाय मा खिफिलेवा जायगायाव खिफि बेन्दों होननानै बुङो बेफोरखौबो जोङो जायो। बेयो जोंनि उन्दैखौहाय साफा खालामो आरो दा जोङो माखासे मिथिंगानिफ्राय बे बे मोननायफोरखौ जोङो जानो नांगौ आरो सम सम ओमफ्राय जोंहाथ' गोबां बेबायदिनो हाथाइनि बेमारफोरबो जायो नङा होमबा बे हाथायनि बेरामफोरखौ जोङो फाहामथाय होनोबा जो जोंहा मा खालामनांगौ ओ जेरै सामब्राम गुफुर दङना जोंहा पियास होनो बेखौ बेसे सामब्राम गुफुरखौबो जोङो सिफ्लेनानैहाय बे समाव फुननानै लानाय बेबायदिखौ नुयो खायसे हालदै जों थाव गोथांजों बेबायदि लगायनानै फुननानैबो लानांगौ आरो बे हाथाइनि माखासे बेरामफोर जायोब्ला बेजोंहाय जोङो सागानायखौ मोनो होनना बुङो। हाथाय सायोब्लाथ' गोबां बेबायदिनो जानो लोंनो हाया बेबायदि जायोना बेबायदि समावहाय बेफोरखौ फुननानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे बे ओ उसुमैया बेखौबो माखासे मानसिफोरा बेखौबो सिफ्लेनानै होयो बेबाय दि आरो ओमफ्राय जोङो बेफोरजों दसे समनि थाखाय फाहामथायखौ लानो हायो आरो बांद्राय सायोब्ला जोंहा असान्थि जायोब्ला बेफोरखौहाय आरो जोङो माखासे जेरै उदै सानायावहाय बेफोराव बाहायबावो माना मुनिफोरखौ जों उदै सानायावबो आरो उदैनि उदै साफा खालामो होननानै बुङो माना मुनिजोंहाय बियो माखासे थैफोरबो जगायो आरो माना मुनिया बेखौ जों दुब्लियाव मोनो माना मुनिखौ नङा होमबा बेखौथ' जोङो जाखायोआनो बांसिनानो जेब्ला बोथोर सफैयो अब्ला ओ बेखौ जाखायो माना मुनिया फिसा जादबो दं ओमफ्राय गिदिर जादबो थायो ओमफ्राय बेखौहाय जेब्ला माइ हाखाङो अब्ला मोननाय जायो दुब्लियाव दा बेखौनो जोङो गोबां जायो ओरैनोबो खायसे जायो खायसे आलुजों एवनानै जायो लाब्रा जायो गोथाङैबो जानो हायो आरो बेखौहाय सिफ्लेनानैहाय बेबायदि उदै सानायाव सफारि बिलाइ गोरलैफोरखौबो बिनि बिजौफोरखौबो जोङो बिलाइफोरखौ जानो हायो सिफ्लेनानै बिनि बिदैखौ लोंनो हायो आरो बेजोंनो माखासे उदै सानाय बेफोरो खारो आरो माना मुनिखौबो जोङो ओ मोननो हायो दुब्लियावहाय बेखौबो जोङो जानो हायो उदै सानियावनो आरो माखासे जोंहा बेबायदिनो ओ उदैयावहाय फिलौनि बेमारफोर बा मेलेरिया बेमार बेफोरबायदि आरो बिदिनो उदैनि उदैयावथ' जोंहा मानसिफोरनाव गोबां बेराम जाखायो नंङा ओमबा उदै सानाय माबा बायदि रोखोमनि उन्दैनि बेमारा जोंनि सुबुं माहारिनाव बांसिन जानायखौ नुनो थाङो। दा बेफोरबायदियावहाय सेवालिनि बिलाइआ बे सेवालिनि बिलाइखौबो जोंङो जानो हायो ना मिथियो आरो बे सेवानिनि बिलाइजोंबो माखासे जोंनाव मेलेरिया बेरामफोर औ उदैनि माखासे बेराम फिलौफोर बेफोर गायो आरो मेलेरिया जायोब्लाथ' जोंहा गोबां बेबायदि गोजांनाय जायो ओ अखमबार मा होनो बांद्राय गोजांनाय अखमबा दसेनो गोलोमलाय दसेनो गोजांलाय बेबायदि गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायो माखासे थाम्फै अरनायनि जाहोनावबो बे मेलेरिया बेरामा सोमजियो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो फाहामथाय लानोब्ला जोंहा बे सेवालि बिलाइ बेफोर खौबो जोङो बाहायनो हायो आरो दा बे सेवालि बिलाइजोंनो माखासे जेरै बैयो हासुुमुथ्रा बेरामा बेबो गायो होननानै मोनथियो आरो जोंहा होनबा सुबुं माहारिया थांनानै थानाय समावहाय जोङो मा मिथिंगानिफ्राय गोबां बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बेफोरजोंबो जोङो जोंनि माखासे देहानि बेरामफोरखौ सोखानो हायो होननानै जोङो बाहायो आरो गोदो गोदायथ' बांसिन डक्टरनि खाथियाव थांनो रां रुफा थोजासे गैयामोन दा बेखौनो जोङो सागानो एबा फाहामथाय महरै जों बेफोरखौ बाहायोमोन आरो नाथाय दानि मुगायावथ' जों बेफोरखौ बाहायनाय नुला जोंहा माबा मोनसे जायोबा जोंहा डाइरेक जोङो डक्टरनि खाथियाव थाङो आरो बेखौ जोङो नायजायो चेकआप खालामजायो जोंनि देहायाव मा जादों नङा होमबा नोंथां ओ दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो ओ माबाफोर सावरायनो सानदों नामा?
औ आङो नोंथांनि सिगां-सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि सुबुं दिन्थि फुं दिन्थिफुं आरिमुवा माखौ बुङो बेनि सोमोन्दैहाय एसे बुंनो सान्दों आरो
औ
सुबुं दिन्थिफुं हारिमुवाथ' जोंहा ओ सरासनस्रायै जोंनि सुबुं हारिमुनि एंगारहायै बाहागोखा बेयो गासैबो हारियावनो सुबुं दिन्थि फुं आरिमुवाहाय थाखायो आरो माने जों सिगां समावहाय माबायदि जोंहा सिगां समावहाय माबायदि संसार जाबोआमोन माबायदि बेफोरबायदिखौहाय जोङो सुबुं दिन्थि फुं आरिमुजोंहाय जोङो ओ नुबोनाय जा यो आरो उननि समावबो मुगानि उनाव मुगा बे फोरबायदि नुबोनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो गासैबो हारियावनो जोंहा सुबुं दिन्थि फुं आरिमुवाहाय थाखायो आरो बियो गावबागाव हारिमुनिनो मोनसे एंगारहायै बाहागोखा दा जोंहा बर' समाजावबो बर' सुबुं दिन्थिफुं आरिमुवाहाय जोंना दङ आरो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखा जोङो आथिखालाव बांद्राय नुबांलिया बेबायदि सुबुं दिन्थिफुं आरिमुखौहाय दा एसे खम जालांबाय जोंहा बर' सुबुं दिन्थिफुं आरिमुआवहाय मेथाइ खननाय मोसानाय आरो फावथिना दिन्थिनायफोरखौनो जोङो ओ खोख्लैनो हायो आरो बेफोरनो बे सुबुं दिन्थिफुं आरिमुनि बाहागो आरो सरासनस्रायैहाय सुबुं दिन्थिफुं हारिमुखौहाय जोङो गासै मोनथाम बाहागोआव राननो हायो जेरै सुबुं फावथिना सुबुं मोसानाय आरो सुबुं मेथाइ बेफोरखोनो जोङो सुबुं दिन्थिफुं आरिमुवावहाय दिन्थि ओ खोख्लैनो हायो आरो सुबुं फावथिनायावबो जोङो फावथिना दिन्थिनानैहाय जोङो सुबुंफोरखौहाय ओ जेरै रंजाहोनो हायो ओ बेखायनो जोङो बेखौ सुबुं दिन्थिफुं आरिमु होननाय जायो आरो आरो जोंहा सुबुं मोसानाय मोसानायावबो जोङो ओ बे दिन्थि फुं दिन्थिनायानो जायोना मोसानायाबो गुबुनफोरनि सिगाङावहाय दिन्थिनाय जोङो नुनो मोननाय बेबाय जायो बेखौनो बेखायनो बेबो दिन्थिफुं आरिमुआव गोग्लैयो आरो सुबुं मेथाइ होननानै बुङोब्ला सुबुं मेथाइ मेथाइयाबो जोङो मेथाइखौ खनोब्लाबो जोङो गुबुननि सिगाङावहाय दिन्थिफुंनाय बेबायदि जायो आरो बेखायनो सुबुं दिन‌ ओ सुबुं मेथाइयाबो दिन्थिफुं आरिमुआवहाय जोंहा गोग्लैयो आरो। बर' सुबुं दिन्थिफुं आरिमुखौ एखे बाहागोआवनो राननो हायोब्लाबो जोंहा आरोबाव माखासे मोजांसिन बाहागोआव हाय जोंहा रानानै गांलांबावदों आरो माखासे लिरगिरिफोरा जोंहा गोरों गोराफोरा‌। बेफोरनो जाबाय जेरै धोरोमारि फालिथायाइजों लोब्बा लाखिनानै सुबुं मेथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै आरोबाव फावथिना दिन्थिनायजों बे मोनथाम बाहागोआवबो जोङो राननो हाबावो आरो धोरोमारि फालिथायफोर होनबा जोङो धोरोमारि फोरबो फालिथायफोराव बो जोंहा गोबां दिन्थिफुं आरिमु दङ जेरैहाय जोंहा खेराइयावबो खेराइ मोसानाया जोंहा गोबां बाहागोनि थायो। बे खेराइ मोसानायावबो जोङो दिन्थिफुं आरिमु हिसाबै जोङो बेखौबो बाहायनो हायो आरो। सुबुं मेथाइजोंबो जाहा गोदोनिफ्रायनो खनबोबाय थानाय मुगानि उनाव मु‌ बा सोलिबोबाय थानाय बे मेथाइफोरखौनो जोङो सुबुं मेथाइ होननानै बुंनाय जायो। जों खुगाजों खुगा मिथिबोनायखौनो बेफोर मेथाइफोरखौ खननायाबो जोंहा सुबुं दिन्थिफुं आरिमुआवहाय गोग्लैयो आरो। धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानैहाय दिन्थिफुंनाय होनोब्ला जोङो बर'नि गुदि दोहोरोम जेरैहाय बाथौ खेराइ फालिनायावहाय दौदिनिया जेरैबायदि मोसायो बेफोरखौहाय जोङो ओ हमनानै लानो हायो आरो बे ओ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां। दिन्थिफुं आरिमु होननानै बुङोब्ला खेरायावहाय जोंहा गासै मोन जिदाइन मोसानाया दङ बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो बर' हारिनि गेजेरावहाय। बेफोर जादों बेफोर मोसानायफोरानो जाबाय गराय दाब्रायनाय, खैजोमा फ'नाय, दाउ थै लोंनाय, रायदों सिबनाय, हिसान सोंनाय आरो बायदि बायदि जोंहा गोबां मोसानाय दङ। गासै बियो जिदाइनथा मोसानाय आरो जोङो बेखौ खेराइ फोरबोआवहाय जोङो दौदिनिखौ मोसानाय नुयो आरो। दा ओ जेरै जोङो बे खेराइ मोसानायावहाय दौदिनिया गामिनि सानैसो गोरों सुबुंनि मेथाइ खननायजों बेवहाय जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो मोसानो थाखाय मा मा दामो होमबा जोंहा खाम, ज'था, सि फुं दामनानैहाय गावनि रोंगौथिखौहाय दिन्थियो आरो बे खेराइ फोरबोआवहाय। बेफोरनो मोनसे मोनसे जोंहा सुबुं दिन्थिफुं आरिमु। ओ दा बे खेराइजोंनो एखे नंद्रायाब्लाबो जोंहा ओ बैसागु बैसागुआवबो जोङो बेबायदिनो रंजा बाजा फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। बेवहायबो जोङो मोसायो, मेथाइ खनो, रोजाबो जोङो दामजुफोर दामो बेबायदि आरो। ओ गिबि सानखालि मोसौफोरखौहाय बायदि रोखोमनि गाब फुननानैहाय दैमा दैसायाव जोङा मोसौ बैसागो फालिनो थाखाय मो-मोसौफोरखौहाय थुखैनो लाङोना बिसोरनो जोंहा ओ गोदान दिरुं गानहोयो आरो माबा मोसौफोरनोहाय बैदिनखालि आरो गलियावहाय खानाय जायो। सेंग्रा ओ सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो मेथाइ खननानैहाय जोंहा हानजा हानजा ओ हानजा हानजा मोसानायखौहाय जोङो नुनो मोनो न' न' हाब नानै बिसोरो ओ गासैबो मालाय गावबागाव गावबागाव हानजा जानानै बोराया बोराय बुरैफोरा बुरैफोर आरो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जानानै न' न' हाबनानै खाम सिफुं जथा गरखा जाबख्रिं ओ गंगोना बेफोरबायदि दामजुफोरखौ जोंहा दामनानै मोसानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
जोङो ओ जा मोनो जोंहा। बे समावहाय मागिनाय जायो सोरबा माइरं हरो सोरबा जौ लोंहोयो सोरबा बेदर जाहोयो बेबायदि। खौहाय जोङो। बेबायदि रंजा बाजा फालिनायखौ जोङो बैसागु बोथोरावहाय नुनो मोनो आरो। सुबुं समाजावहाय जोंहा जोंनि बर' समाजाबो गोदोनिफ्रायनो फावथि नाय दिन्थिनायाबो जोंहा सोलिबोगासिनो दङ बे फावथायाइफोरखौहाय जोङो। दिन्थिनानै मानसिफोरखौहाय रंजाहोनो नाजानाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय जोङो। बेबायदि फावथिना दिन्थिनानै सोरबा फेस्ला बेबायदि फाव दिन्थिनानै। सुबुंफोरनि गेजेराव रंजानाय रंजानायखौहाय होनो थाखाय। बै समावहाय बेबायदि नाजानाय जायोमोन आरो बे फावथिनानि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे।